हेलौ औ औ नोंथां औ खोनादों खोनादों हेल'
आं माने बेखौनो खोना औ आं बेखौनो सानबाय दंमोन
हेलौ
आङो न'आवनो
हेल'
औ। औ खबरा थिग थागानो गेजेरावनो होनजायो।
गेजेरावनो नोंथां।
ए बेे ओमफ्राय।
औ।
ओ जोंनिया बेरायहैनो होननाया बोरै जाखो?
बेरायहैनो होननायाथ' मब्ला थाङो।
औ थांनायाथ' गासिबो जाबाय बे औ जों थांनायनि डेटखौथ' फिक्स खालामथ'वाखै दाबो खालामनाया। जौ गिसि लोंनानैसो खालामनोसै जोङो।
औ जागोन बिदिब्ला खनसे जौ खन बिदिनो राय्लायलायनोसै।
औ बैसागो बोथोरा मासे समायना।
औ औ जागोन।
बैसागोआव बयबो मोसायो।
औ मोसायो मोसायो खाम जथा सेरजा सिफुं दामनानै बेसे मोजां जायो।
मोसौना आथिं थोंब्रै। मोसौआ लानजाइ दङ। मोसौआ गांसो जायो।